हेल'
हेल' औ नोंथां।
अ नोंथांङा खोनायदों होनबा ना आंनि माथोखौ?
अ खोनाफैदों नोंथां। नोंथांङालाय आं माव आवाजखौ खोनाहैदों ना?
औ नै दा खोनाफैदों। माने दा नोंथां माने जेनेबा नोंथां दाथ फ्रिबा जेनेबा ओरैनो दं जानो हागौ दा नोंथाङा एसे खामानिबो एसे बेस्थ' नामा?
बेस्थ'थ' नंङा नोंथां। मानोना दिनै देवबार देवबारखायनो आंङो दसे दसे लामाजों ओरै दसे बेरायफैनाय जादों। नोंथांङालाय फ्रियनोना?
औ औ नों मा ओंखारनाया मोजां।
अ नोंथांङा फ्रि ना?
औ औ थारमाने आं फ्रियाव माने ओरैनो जास्ट माने नों थांजों माने दसे सम बा खोथा सावराय होननानैसो कल खालामनाया जाहोना बेनो जादोंमोन आरोना नोंथांङा फ्रिबालाय। ओंखाम सोमखामफोरबो नोंथांङा जाखांबाय नामा?
ओंखाम सोंंखाम जाथ'नाय जाथ'वाखै नोंथां। मानोना जोंना एसे जोंनि टाइमनि मथे एसे लेट जाहैनाय जायो। जोंहाय माने दायो आङो एसे बाहेरावसो बेरायफैनानै दं। मानोना जोंना फुङाव सासो लोंदोंमोन। साह लोंनानै आङो बाहहेरायाव एसे बेरायफैदों बार'थासोआवसो ओंखाम जाखायो जोंना।
औ।
हो?
आं माने जानानै आं दसे सम माने लामाजों ओरैनो ओंखारबोदों आरोना जाना। खांनानै जोंना ओंख्रिनो माबासोमोन मा होनो दालि गोैजासोमोन। बेखौनो जालाबायनानै दसे सम माने लामायाव फैनायखाय लासि लोगोफोरबो गैयाना। ओंखायनो दसे ओंखायनो नोंथांजों माने कल खालामनाय जादों आरो ना। नोंथांङा दसे सम होनो हागोनबालाय आं माने आंनि खोथाफोरखौ माने जागायजेननोसैमोन आरो फ्रिबालाय।
अ नों फ्रियालाय फ्रि नोंथां जागायजेनदों बिदिनो जों सावरायलायबासो मोनथिलायखागोन जों। बिदिनो मा बिख'याव रायलायनो बेफोरखौ जों होमबासो गावजों गाव मोनथिलायना थालायगोन ओंखायनो बिथांङा दे सावरायजेनदो।
सानैबो फोरमायनो हागोन जेनेबा जों। जों नारेंखला जेनेबा मा मायाव जों खामानि होयोबा जेनेबा मा मायाव जोंनो इउस बा जों मायाव इउस खालामनो हागोन। जोंनो मा मायाव जायो दा नोंथां आंनि माथ खोनाखादों दा होमबा ना?
औ औ खोनादों।
औ ओ दा जों नारेंखलखौ जोंङो मा जों जेनेबा गुदिनिफ्रायनो जों लानानै बिजौसिम जों बिलाइखौबो जोंङो गोबां माबायावनो जों खालामनानै जों गुदिखौबो जों माबायाव खालामनो हायो जेनेबा आं सेथियावनो होनसै नारेंखल दंफां नारेंखल दंफाङानो जाबाय जोंना बन जरायनायावबो जोंनि खाफि होयो जेनेबा जों अर जरायनायावबो ज जेनेबा गेसफोर गैयाबा मखौ हानानै जेनेबा जों मोनसिनानै जों फोरनानै जों जेनेबा बेखौहाय जों बन बजननो हायो जों आरो जों बायदिसिना जाना बिदिनो न'स' लुनायावबो जों एसे बारान्दा सारान्दायावबो माने बेखौ जोंङो दंफां हानानै जों बाथामबो खालामनो हायोबा जोंङो ओ खुन्थाबो खालामनो हायो। जेनेबा गिदिर गिदिर जेनेबा दालां सालां बानायनायाव जोंखौ खुन्थाबो बानायनो हायो आरो ना बेयाव ओ माने गोबां रोखोमनि दं जेनेबा औ खुन्थाबो खालामनो हायो। नोंथाङाबो एसेबाबो मिथिखागोन माने आं जे जि हायो आं खौ फोरमायनानै होगोनबा एसे नोंथाङा मिथिखागोन आं जे हायो इखौ नोंथांसो आं फोरमायनो होगोन नोंथाङाबो जेनेबा नारि लनि बिसय बा मा मा खामानियामाव‌ होयो। नोंथाङाबो मिथिखायो आं दसे समाव बुजायनाय होबानो जाबाय आरो ना नोंथाङा। दा जों नारिखल फिथाइ औ जों नारेंखल फिथाइखौ जों मा मायाव इऊस खालामनो हायो। जों नारेंखल फिथाइखौ जों गथायैबो फाननो हायोना जों रिखलखौ जोङो दाब दाबबो जों फाननो हायो जों नारेंखल बिदैखौबो जों सोरबा गोलोम बोथोराव हाइस दाब दाब बुस्थुखौ लोंनाय जायोबा जों उदैयाव जों गुसु खालामहैयो जों नारिखल दैया नारिखल दैया जेनेबा जोङो औ। जों नारिखल बिगुर जों बिगुरावबो जोंनो बुहुद खाफि होयो जों दिरुं सिरुं बानायनायबा जोंङो‌ जि खलनि बे जा ओंखारजेन्नाय बेयाव माने बेनि मुस्रि बादि ओंखारोना नोंथांङाबो नुखागोन बेखौहाय जोंङो दुं जोरोंबो खालामनो हायो आरो जोंङो नारेंखल बिगुर जोंङो नोंथांङाबो मिथिखांगोन जेनेबा मा होनो खारै ओ‌ जेनेबा अनला ओंख्रि होन मैद्रु ओंख्रि होन जों खारै ओंख्रि जानो होनबा जों खारैबो मोननो थाङा आरो ना जोंङो नारेंखल बिगुरखौहाय आरो औ जोंङो आरो फिथाइयाथ' गोबां रो रोखोमनि जेनेबा खामानियाव होयो जेनेबा बिनि नारेंखलनि खल'थ दाबा बेखब‌ जों बेखौबा मा खालामनो हायो खुरै खुरैबो जों खुरै खालामनानै जों जेनेबा दैबो लोंनो हायो ना ओंख्रिबो जों बनायनो रोङोबा जों ओंख्रिबो राननो हायो आरो जों नारिखलानो जों दानि जुगाव जों गोबां रोखोमनि जेनेबा नियम नियम बरनदों बा बायदिसिना बरनदों जों नारिखलखौ जों थाव ना जोङो। खर'वाव फुनग्रा थावबो बनायनो हायोबा आरो औ।
औ।
गोबां गोबां रोखोमनि इदिनो बनायनो हायो जेनेबा जों थावना जोङो क्रिम जों क्रिम बन नुयो जों जेनेबा ओ रेस्टुरेन्टफोराव जों गोबांनो सा सायाव जेनेबा क्रिम लुलायो गुफुर गुफुर बे नारिखलनि बुस्थुजों नारेखलखौ जों खर'वाव फोनग्राबो खालामनो हायो जों आजिखालि जों फ्राय बागान जों नारेखल दा नोंथाङाबो खर'आव फोनोबा लागायो जानो हागौ नारेंखलनि थाव जों बेखौहाय जों गो बां रोखोमाव जों मोननो थाङो आरो बिरादनो बायदि‌ दं। जेनेबा नारेखलखौ जेनेबा बिराद बायदिसिनायाव जों इउस बा जोङो ओ जेनेबा माबायाव बाहायनाय जायो दा आं नोंथांनो फोरमायखाबाय जों नारेखल जोङो जों नारेखल बिलाइ ना जों बिलाइखौबो जोङो मा न' खोबनानै जों थानो हायो आरो आं होनखाबाय गुदियानो जोंनो न'वावनो जेनेबा हानानै जेनेबा खुन्थाबो जाहैयो बेजोंनो जोङो न' गंसेबो बनायनो हायो आरोना आरो बेयावनो जों दिरुंबो मोनखायो। जों इनियावनो खुंथाबो मोनखायो आरो जोङो जोङो जेनेबा थिं नांगौलाय बेखौनो जों खोबनानै रोजानो
उम
न'बो बानायनो हायो आरो बेनो जाबाय नारिखल बिलाइ जों बिलाइनिफ्राय जों मा मोनो जों हासिब हासिबबो सिबनो हायो ना ओ हासिबबो दरुननो हायो दा गोबां जों जों सिला दा नोंथांनि न'वावबो थानो हांगौ जों सिला सिबनोबो मा नारेखलनि जोङो हासिब दिरुननो हायो। आरो गोबां दं बिलाइयाबो जेनेबा आंबो दसे समाव बुं खाबाय नोंथांनो जेनेबा न' बानायनायाव खाफि ना थिं गैयाबो जोंनो थुमु खोंना बायदिबो जों बनायनानै जों थानो हायो आरो इदिनो दं जेनेबा आं नारेंखल फि थाइनोबो बुंखाबाय जोङो गोलोम बोथोराव जों दाब हाइस जों दाब लोंनो हायो जों नारे खल बिदिखौबो जों इउस खालामनो हायो बा आरो नारेखल बिगुरखौबा जों इनि खल'थाखोबो आरो नों नारेखलदो आं गोबांनो खिन्थाखा बाय नोंथांनिसिम जेनेबा जोङो नारेखलखौ जों मा माव बावनाय जायो आरो मा होनो थाव जानाय थावबो बनायो आजिखालि आरो क्रिम क्रिम बानायनायावबो ओ हेफाजाब बा बायदिसिनायाव ओ जोङो मोननो थाङो। आरो जों गोथाङैबो जानो हायोना गोथाङै नोंथाङाबो नों थाङाबो नोंथांनि बारियावबो थानो हागौ जेनेबा नारिखल दंफाङा जोंनियावबो मोननो थाङो आरो गोबां इदिनो रोखोमनि दं जेनेबा नारेखला ना? जोङो रोदान खौ लानानै बिजौसिम जों फिथाइसिम जेनेबा माने गारजानाय बुस थु होननायानो गैया नारेखला माने दा बे गोबां रोखोमनि दंजोब खायो आरो दसे समाव बुंखादो आं माने आं दिरुं सिरुं बरायनो हायो होननानै आरो जों
औ
औ ना जेनेबा बिदिनो गोबां रोखोमनि दं आरोना नारे खलाबो जे आं माने जे हायो आं नोंथांसिम बुजायना होखाबाय। नोंथाङाबो माने गोबांनो आंनिफाय रोङोबा रोंगौथि बेनि बाथ्राया माने बिसय बा बुहुत आंनि आंनिफ्रायबो माने रोंसिनो बा खिन्थानो हासिनगोन। माने आं जे हायो आं बेखौ माने नोंथांसिम फोरमायना होबाय आरोना। आरो नोंथाङाबो माने बिनि बिस सोरबा एसे आंनि सिगाङाव फोरमायना होबा आंबो मोजां मोनगोन जेनेबा आं जे हायो नोंथांसिम आं बुजायना होबाय दा नोंथाङाबो बिनि खोथा बा नारिखलनि बिसयजों नारेखलाव जों आरो मा मा बाहाय बाहायनो हायो। बेखौ नोंथाङाबो एसेबाबो मिथिखागोन मा मा बाहायनो हायो बेफोरखौ नोंथाङा एसे आंनो सोमजाय हरबा एसे बुजायना हरबा मिथिहोबा माने आंबो मोजां मोनो आरो दा नोंथाङा एसे हरदो आरो
फोरमायनोथ आं हागोन बिथां नाथाय बेनि सिगां बिथाङा बिराद मोजाङै आंनो फोरमायहरबाय जोंनो नारेंखला जोंनि फिथाइसिम मा मा बुस्थुवाव जोंनो खामानि होयो जे जोंनो मा मा मावनानै जों मा मा माबा नारेखल फिथाइफोरजों मोनो मा मा जोंहाय बेफोरखौ सेस बिथाङा मोजाङैनो मोजां आंनो फोरमायहरजोबनाय जाबाय ओंखायनो आं बि-बिथांखौ ओम माने मोजां मोननाय थाबाय बिथांसिम आरो बुंनो थांङोबाथ' नारेंखला बिराद जोंनो थाखाय मदद मारो होनायालाय जोंङो नो फै बेफोरबो जोंङो
औ नोंथांनि आवसआ एसे प्रब्लेम होनदों नामा माने मोजां खोना नोंथांङा एसे जायगाखौ दोरनानै
अ आदसा दा खोनादोंना?
औ औ औ औ औ औ औ खोनादों।
माने माने बुंनो थांङोबाथ' फिथथाय खामानि होयो जेरै बिथांङानो जोंनो गोबां बाथ्रा बुंहरबाय दे आंङो बुंनो थांदोंसि दायो सिनि जे जों सिनिखौ साहायाव होयो एबा बिदिनो बिदिनो सरबतफोराव होयो बे सिनियाबो जोंना नारेखलजोंबो बनाय जायो आरो बिजों लोगोसे जे सेम्फु जों खर'आव लोबो खर'आव लोबनानै जे जोंना खर'नि लेथ्राफोरा खाजोबो बेफोरखौबो जोंङो नारेखलजोंबो बानायनो हायो जे जों साबोन साबोन फोरबो जोंङो बानायनो हायो बे नारेखलजोंनो जे जोंनि मोदोमनि लेथ्रा फोरखौहाय ओमफ्राय आरो माखासे बाथ्रा दंबावो जे केन्देल केन्देलाबो जोंना नारेंखलजोंनो बनाय जायो। जोंना जे केन्देलखौ जोंङो हराव बिदिनो कारेन्टफोर गैयाबा मा गैयाबा जोंङो सावनानै दोनो। बिदिनो साइस नुनो थाखायबो जों सावना दोनो बे खौबो जोंङो नारेंखलजोंनो बानायनो हायो खोनादों ना नोंथां?
औ औ खोनादों
हेल' औ होनबा आरो जे जों थाव जेरै बिथांङा बुंबाय जों नारेंखलजों थाव बानायनो हायो बे सैथोआनो मानोना जोंङो थावजोंबो गोबां खामानि मावलांनो हायो। जे जोंङो थावजों जों जेनेबा खर'जों थाव फुननो जे खर' खर'आव थाव फुननायखौ जोंङो माबाजों बनायनो हायो। नारखलजों आरो जोंङो जे जोंनि बडियाव जोंङो मो मोदोमाव मासास खामो बेफोर थावआबो जोंना नारेंखलजोंनो बांसिन बानायनाय जायो। जोंङो बिनि नारेंखल बिलाइखौ जोंङो माखासे बिस्थुयाव साजायनोबो लायो जे जों बेखौ हेबब्ला हेब्लि बनायनानै जोंङोहाय जोंहाय इदिनो गोबां खादा मडेल बिदिनो मा माबि दोनद्रा बस्थु जों इफोरबायदि साजायनो थाखाय बनायनो हायो जे जोंनि बिनि बिलाइजोंबो आरो बिथाङा जेरै होनखाबाय जों मिथिखायो आरो जे जोंङो नारेंखल बिगुर बे नारेखल बिगुरखौबो जोंङो माबायाव दिरुं बनायनायाव जोंनो मदद खालामो जे जोंङो बे दिरुंजो खाथाबनो मानोना जोंना नारेंखलनि जेनबा गोबांङैनो गोरा जायो जे जोंङो बेजों माखासे बुस्थुखौ माने गोरा गोरायै खा खाथाबनो हायो आरो जे जोंनि बे फेस्टिभेलफोर जायो बेफोरावबो जोंङो बेफोरजोंनो साजायनो हायो जे जोंङो नारेंखल बिलाइखौ दोननानै जों साजायनानै मोजां मोजाङै मोजां बे फेसेबनो हायो आरो जे जोंङो माबा दर दरजा टेबोल बिदिनो सियारफोरखौबो जों बेनि माबाजोंनो हायो जे माबाया खुन्थाया बेफोरजोंनो हायो जोंना दायो समाबो जाबोबाय बिथां दे होमबा जों दोनलायनोसै।
औ औ नोंथां एसे खामानि दंमोनलै आंनाबो एसे खामानि दं दायो इयावनो दोनलायनाय जासिगोन आरो ना।